हेलौ हेलौ नोंथां‌
औ
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आंथ' बिदिनो जिरायगासिनो दं आरो
अ अ आङो नों नोंथांजों एसे आबहावानि सोमोन्दै एसे खोथा फोरमायनो सानदोंमोन आरो औ। ओ जेनेबा बिब्दिनो आबहावा बुङोब्ला
औ।
ओ जोंनि सोरगिदिङाव थानाय बारदै हा बेफोरबायदिखौनो बुजियो आरो बुंजायो। ओ आरो बेफोर गैयाब्ला जों थांनानै थानो हाया आरो।
औ नंगौ।
उम बेफोरबायदिनो थांनानै थानो थाखाय गासैबो जिबआनो मोनसे खाबजाथाव आरोना मिथिंगायारि बहावानि गोनां मिथिंगायारि आबहावानि थाखाय गोनांथार। जोंनि सोरगिदिंआव अ मा होनो बार, दै, हा, हाजो-हाला बेफोरबायदिफोरजों बुंफबनाय। जोंनि सोरगिदिंआ ओ आरो बेनि अनगायैबो आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव ओ बिब्दिनो बिफां-लाइफां दाावमा -दाउसा एम्फौ -एनला आरिबो दं आरो। औ। आरो मिथिंगायारि आबहावानि थादोरसाफोरा मोननै मोननै रोखोमाव रानजायो आरो बेखौ।
औ- औ
जेरै- जिबारि थादेरसा आरो जिबारि नङै थादेरसा बेफोरबायदि। बिब्दिनो जिबारि नङै थादेरसाफोरखौ आरो मोनफा-मोनफा बाहागोआव रानजाबावो।
औ।
ओ। बेफोर जादों बार, दै, हा, दैमा, निजरा हाजो- हाला बायदिफोर आरो बेफोर। आरो फारसेथिंहाय- अ आबहावायारि जिबियारि थादेरसाफोरा जादों ओ जिउआारि। आरो थादेर दाावमा-दाावसा, एम्फौ-एनला, जिबसा बेफोरबायदि आरो।
औ।
आरो माबेबा जायगानि मिथिंगायारि आबहावानि थादोरसा बुङोब्ला ओं। बिब्दिनो जिबियारि आरो जिबियारि नङै थादेरसाफोरखौ बुजियो। उम। जोंनि सोरगिदिं बै जिबियारि आरो जिबियारि नङै था देरसाफोरासो मिथिंगायारि मिथिंगायारि आब'हावाआ सोमजियो आरो। बिब्दिनो मिथिंगायारि आबहावानि बिदिन्थि बुङोब्ला जेरै- दैब' एबा सिदोमा जायगा बेफोरनो आरो। मानो होनोब्ला हा एबा दै बै मोननै गाहाय थादेरसाजों बे आबहावाया दाजायो आरोना
औ औ नंगौ।
ओ बे मोननै थादेरसानि थाखायनो ओ बिब्दिनो बैफोर दैब' जायगाया गुबुन गुबुन रोखोमनि लाइफां ओ जिवारि आरो जिबसानि थांना थाथाव जायगा आरो।
औ औ।
आरो नोंथाङा आरो बेफोर आबहावानि बागैआ एसे बुंनानै होलायदो
औ जागोन नोंथां। आबहावा होनोब्लाथ' जोंना ओ नोंथाङा जे बुंलांबाय बार दै हा आरो लाइफां आरो जिउआरि गासैबो गासैखौबो लानानैसो जोंहा आबहावाया सोमजिदों।
बेबायदिनो ओ आबहावायाथ' जोंहा मोननै रोखोमनि थायो ओ जिउवारि आरो जिवारि नङि
दा जिवारि होनब्ला जोंना बिफां लाइफां
जिब जुनार एम्फौ एनला दावमा दाउसा बेफोर गासैखौबो बुजियो। दा लाइफां
मिथिंगायारि आबहावानि गाहाइ थादेरसा मिथिंगायाव ओ लाइफांआल' गावनो गावनि आदारखौ दानानै लानो हायो।
थिनि बादिनो गासैबो जिबा आदारनि थाखाय लाइफांनि सायाव ओ सोनारसुला। जों सरासनस्रा फ्राय नुबाय थाग्रा बिफां लाइफांफ्रा ओ बेन्दों आरो गांसो हारि लाइफांनि अनगायैबो जोंनि सोरगिदिं आरोबाव माखासे जिब दं आरो। जेरैबायदि बादामालि मैखुन ओ मस दिं खिया हारिनि बेफोरबायदि गोबां लाइफां दं आरो। बेफोरनो जाबाय जिवारि आरो ओ बुहुमनि माखासे ओ गिलु बालु गुदुं आ
जि बोसोराव जोबोद अखा हायो बै ओनसोलफोराव गोबां जायगायानो गोजौ ओ मोदोम गुफुं आरो गोबां दालाय दासा गोनां बिफां हारिनि लाइफांजों बुंफबनानै थायो आरो आरो बिदिनो गासै बारि ओनसोलाव गुवार साग्लोबनानै गांजोबारि नुनो मोननाय जायो।
आबहावानि गुबुन मोनसे गोनांथार थादेरसाया जाबाय ओ जिउआरि नङि जिउआरि नङि होनब्लाथ' जोंना ओ बार दै हा बेफोरनो जाबाय जोंना जिउआरि नङि बे बार नङाब्ला जोङो थांनानै थानो हाया आरो दै नङाब्लाबो जोङो थांनानै थानो हाया आरो।
औ
ओ बार होनब्लाथ' जोंना बारखौ जोङो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जोङो मोननाय जायो। जों हां लानो थाखाय जों हां लानानैसो थांनानै थायो नङा होनबा जों हा ना बेनिखायनो जोंनो बारखौ नांथारगौ आरो आथिखालाव थ' बाराबो गोबां गेब्रेंनो हमो। पेट्रल डिजेलनि बाहायनायाबो गोबां बांबो गा बेनिखायनो बारफोरा एसे गुबुंले जागागासिनो दङ आरो
औ औ।
बिदिनो दै
जानाय लोंनाय। देहा देहा देहानि थाखाय जोंनो दैखौ नांथारगौ।
अ।
बिफां लाइफांफोरनोबो दैखौ नांगौ जायो। बे नङाबा बिफां लायफांफोराबो थांनानै थानो हाया मोन।
जुनाराद फोराबो नङाबा थांनानै थानो हाया। बेनिखायनो दै आ जोंनि ओ। गोनां थादेर सा।
औ औ।
आरो बिदिनो। जिउ बेसादफोरा। फरिद बेदफोराबो जोंङो ओ गोबां उम
जोंखौ ओ थांना थानायाव हेफाजाब होयो मानो होनबा। जिउआरि नङाब्ला। उम थांनानै थानो हाया। गोदो गोदायथ' मानसिया थिंगिर गावखौ ओ। खाबजा होनानै थाबोदोंमोन मिथिंनिफ्राय मोननाय ओ बिफांनि फिथाइ साम थाय जादोंमोन। बिफांनि बिगुर गानदोंमोन आरो दनहर एबा बिफां लाइफांनि गुदुं बादियाव थाबोदोंमोन नाथाय समनि लोगो समजों लोगोसे ओ मानसि नि बायदि बायदि गोनांथिफोराबो ओ बांबोनो हमबाय। मानसिया ओ
औ।
आबाद मावनानै न' बां लुनो सोलोंबाय नो गोबां।
औ। औ औ।
बिदिनो मिथिंगाया आबहावा थादेरसा मोनबा समफोरजों बायदि माया न' बा लां लामा सामा दालां ओ फारख'आरि लुबोबाय बिबदिनो मानसिया गावनि नांगौ। गोदान आदब बाहायनानै लुनायनि उनाव बानायनाय आबहावाखौ सोमजिहोबाय आरो बेखौनो मा बुङो? आरो।
औ औ।
सुबुं सोर जि आबहावाया गोबां द जोंहा ओ
न' बां लुनाय
औ औ
औ जागोन दे नोंथां